औ
खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
औ नोंथां आंथ' दान्दिसे ओरैनो जिरायथ'नानै दङ
औ ओ नोंथां दिनै आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सरायनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा जिखि हायो एसे हेफाजाब होबानो जाबाय
औ औ नोंगौ।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय सासे फरायसा ओ जों सासे फरायसा औ जों सासे फरायसा होनना मिथिब्ला जाय गथ'आ ओ फरायगासिनो दङ एबा फरायो बेखौनो जों सासे फरायसा होनना बुंनाय जायो । नङा होनबा? औ बेबायादिनो सासे फरायसा होननानै बुङोब्ला जोङो ओउन्दैनिफ्राय फरायै-फरायै जा समहा लागै ओ गावनि जिउआव उथ्रिसारनानै खामानि मावलांनो हायो बेनो जाबाय फरायसानि मोनसे थांखि आरोना औ बेबा यदिनो जों फरायसा होननानै बुङोब्ला जोङो सासे गथ'आ एबा सासे सुबुङा फरायो ओ ओ गिबि ओ मा होनगोन बेखौ अंगनबादि, नङा होमबा?
अंगनबादि
औ बेबादि अंगनबादिनिफ्रायनो फरायनानै अंगनबादिनि उनाव थाखो सेनिफ्राय थाखो बायालागै ओ गुदि फरायसालि आरोना
गुदि फरायसालिनिफ्राय गुदि फरायसालिनिफ्राय फरायनानै बेनि उनाव जोङो मोनो ओ गेजेर फरायसालि। नङा होमबा? औ गजेर फरायसालियाव जोंना बा थाखोनिफ्राय दाइन थाखोसिम थायो गेजेर फरायसालियाव। बेनि उनाव जोङो फरायो ओ मा होनगोन बेखौ गोजौ फरायसालियाव, नङा होमबा? औ गोजौ फराय सालिनिफ्राय मोनसे ओ एसे गिदिर हिसाबै ओ मोनसे आनजाद जायो बेखौनो जोङो होननाय जायो ओ मेट्रिक आनजाद, नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंगौ।
बे मेट्रिक आनजादखौ जोङो उथ्रिखांनायनि उनाव जोङो फरायो थाखो जिसे थाखो जिनै बेखौ जोङो होननानै बुंनाय जायो हायार सेकेण्डारि।नङा होमबा?
औ नोंगौ।
बे हायार सेकेणडारिखौ जों पास खालाम खा-खाङोब्ला जोङो डिग्रि फरायो, सोरबाबा डिग्रि फरायो सोरबाबा बेलेग आलदा लाइनाव थांनानै फरायहैयो। नङा होमबा? बेबादिनो सासे फरायसानि जिउआ ओ बेबादिनो आवगायलाङो आरोना ओ दा नोंथाङा एसे हायोब्ला आंखौ हेफाजाब होनानै नों थाङाबो एसे बुंफोरना होदो।
औ औ नोंगौ । ओ जोंहा सासे फरायसा ना? सासे फरायसा होननानै बुंबा जोंहा मा होनो एसे फरायग्रा एबा फरायसालि फरायसालियाव जाय ओ सोलोंथाइ लानो थाङो ओ बेखौनो जोंहा बुङो फरायसा आरोना ओ जोंनि फराय-फरायसा सासे फरायसानि ओ मा होनो ओ मा होनो आगान ओ जाय औ सासे फरायसानि गिबि आगान होननानै बुङोब्ला जोंहा मा होनो अंगन बायदिना अंगन बायदिनिफ्राय जोंहा गिबि आगान होननानै बुंजायो सासे फरायसानि आगान। एबा जुरि जेननाय आरोना।
औ।
जोङो अंगन बायदिनिफ्राय जुरि जेनो आरोना जोङो फरायनायखौ। एबा सोलोंथाइ लानायखौ आरोना ओ जोंहा। ओ अंगनबादि होननानै बुंब्ला ओ बा बोसोरनि सिंनि जाय उन्दै उन्दै खुदिया। ओ बिसोरो बेसोरखौ जोङो अंगनबादियावहाय औ औ बिसोरखौ जोङो। अंगनबादियावहाय माने सोलोंथाइ लानाय जायो आरोना जोंहा ओ। जोंनि उन्दै खुदियाफोरा जोंहा। ओ अंगन बायदियावहाय जोंहा मा होनो सोलोंथाइ लानाय। ओ बेनिफ्राय औ औ बेनिफ्राय जोंहा। ओ जायहा बा बोसोर बारबाय बा बा बोसोर द बोसोर बेफोरबायदिहाय जाबाय। अब्ला बिसोरखौ ओ गुदि फरायसालि बेवहाय मुं थिसननाय जायो आरोना। गुदि फरायसालियावहाय ओ गुदि फरायसा। सालियावहाय थाखोसेनि। फ्राय थाखोबासिम ओ बेवहाय जोंहा गुदि फरायसालि। ओ जोंहाथ' मा होनो। ओ मा होनो बेखौ ओ अंगन बायदि ना। अंगनबादियावहाय अंगनबादियावहाय जोंहा बेफोरबायदिनो। इसे माने। खम बिबांनि ओ क्लास एबा थाखो जानायखौ नुनो मोनो। ओ जोंहा ओ जेब्ला मा होनो गुदि फरायसालि। गुदि फरायसालियावहाय जेब्ला आगान होजेनगोन अब्ला बेनिफ्राय जोंहा ओ मोजाङै एबा माने गोख्रोङै जोङो सोलोंथाइ लानाय एबा होनायखौ नुनो मोनसिनो आरोना। बेनिफ्रायनो जोंहा फरायनायनि ओ मा होनो हुदायाबो बांसिन जालाङो माने। सासे फरायसा सासे फरायसायाहाय मोजाङै फरायनो हानाय। ओ बेखिनि माने रोंगौथियाहाय बिसिनाव गुदि फरायसालिनिफ्राय ओ जागाय जागाय ओ मा होनो जागायनाय जायो आरो ना।
आरो ना औ।
औ नंगौ ओ बेनि उनावहाय जोङो सोब फरायसानि मोनसे थांखि ओ सासे फरायसानियाथ मोनसे थांखि थायो नालाय।
थांखि थायो औ।
फरायनानैहाय मा जागोन माने सासे फरायसायाहाय गावनि थांखि थांखिखौ होसोनानैसो। फरायनाय जायो। दाथ' जोंहा मा जाहैगोन फरायनानैहाय मा मुलाम्फा मोनगोन। बेखौ सानहरनानैसो जोंहा माने फरायनाय बेयो माने। जागायनाय जायो एबा स्टार्ट जायो आरोना। औ जोंहा बेफोरबायदिहायनो जोंङो उन्दैनिफ्रायनो बा गुदि फरायसालियाव थानायनिफ्रायनो जोंहा मोनसे थांखिया थाखायो। जाय फरायसाहा गाव मा जागोन बे। बे थांखिखौ लानानै गावबा गाव माने। गावब गाव लाइन जा जों फरायलांनायखौ नुनो मोनो आरोना मोजाङैहायो औ
दाथ' बेबायाददिनो जों सासे फरायसा होननानै बुङोब्ला जाय बेबादिनो मोनसे थांखि लानानै ओ सासे गथ' सासे गथ' एबा सासे खुदियाया उन्दैनिफ्रायनो फरायसालियाव थाङै थाङै मोनसे मोनसे समावहाय गेदेर मानसि जायो नङा होमब्ला माने मोनसे समाव नोङो सासे साखरि माने साख्रि मावनाय सुबुं जाहैबाय हबानिया माने जों बेफोरखौनो होननानै बुङो जे बेफोरनो जोंनि थाखाय माने उथ्रिनाय आरो ना सासे सासे फरायसानि माने मोननो गोनांथि सोलोंथाइखौ लानानै बेबायदिनो मोजाङै मोजां फरायलांनानै सासे साख्रि साखरि मावग्रा सुबुं जायोब्लानो जोंनि थाखाय ओ मा होनगोन बेखौ उथ्रिनाय आरोना औ बेबादि जों साख्रि मावबाल'थ' बेबायदि उथ्रिनाय बे नङा नग नङा होमबा जोङो बेबादि ओ मोजां सोलोंथाइ लानानै जोङो सासे मोजां आबादारिबो जानाय नङा होमबा
औ नोंगौ
आब'?
बेबायाददिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां बेबायदिनो सानो जे जोंनि गथ'फोरा बेबादि एबा सासे फरायसाया फरायलांनानै सासे साख्रि मावबानो जि बेबादि ओ जिउआव माने ओ मा होनगोन बेखौ नांगौखौ मोनबाय बेबादि नङा नङा होमबा जों सासे आबादारिजों फरायनानै एबा मोजां सोलोंथाइखौ लानानै सासे मोजां आबादारिबो जानो हायो
औ नंगौ
बेबायदिनो जोङो जिउआव बेबादिबो आबादारि जानानैबो जोङा मुलाम्फा खालामनाय नङा होमबा?
औ नंगौ
बेबायदिनो सासे फरायसा होननानैबो बुंब्ला साख'रि मोननाय बेनि थाखायल' फरायनाङा नङा होमबा बेबायादिनो जोङो सासे गियानि सुबुं जानो थाखायसो फरायनांगौ फराय फिसा बुङोब्ला औ जोंथ' दा गोबांखौनो नुना नुनो मोनो जे हमनानै ला बेबायादि सासे फरायसाया आंनो साखरायनांगौ बेबादि साननानैल' फरायो नङा होमबा औ बेबायदिनो गासैबो थ' बेबायदि साना सोरबासि सानग्राबो दं बेबायदि जेनेबा आं सासे जिउआव फरायनानै मायबा मोनसे साख'रि मोनाबाबो आं मोजां आबादारि जानानै जिउखौ खुंलांनो हागोन बेबायदि साननांगौ आरोना औ
थ' मा होनो फरायसा सासे फरायसा बुंनाय बायदिहाय दङ जोंहा दिनैनि फरायसायानो गाबोननि नोगोरारि बेफोरबायदिहाय बुंनाय दङ माने दिनैनि सासे फरायसायानो जोंहा राफोद फरायसायाहाय जों गाबोननि नोगोरारि जागोन मानोना सासे राफोदफोरागा सासे राफोद फरायसाहा जेब्ला सासे राफोद फरायसा जानो हागोन अब्ला बेयो गाबोननि नोगोरारि मानोना जोंनि माने ओनसोलखौ बेंनो थाखाय जोंहा गोबां गोबां माने गोरों सुबुंखौ माने नागिरनाय जायो आरोना ओ जाय जाय माने गोरों माने बेहाय एसे साननो हानाय एबा रोंगौथि मोजां रोंगौथि गोनां बेफोर बेफोरबायदिहाय सुबुंखौ जों ननायागिरनाय जायो ओ फारसेथिं जोंहा दंङ सासे फरायसा सासे फरायसाहाय सासे साख साख्रि एबा बेफोरबायदि सोरखारि जब एबा खामानिनि थाखायल' बे फरायनाय नंङा सासे मोजां फरायसा सासे गामिनि मोजां दैदेनगिरि बेफोरबायदिबो जानो हायो। मानोना सासे गुन गोनां ओ फरायसाहा माने बेफोरबायदि गामिनि ओनसोलनि साननो हानाय गोहोआबो गोबां जायो। माने साननो हानाय जायो बिसोरनि थासारि बेफोरखौ बुजिनानै मोनो बिसोरनि नांगौ जानाय बिसोरनि ओ मा होनो थासारि बेफोरखौ नायनानैहाय बिसोरनि लुबैनायखौ सुफुंनो हानाय बायदिहाय खामानि खामानि मावनो हायो ना
औ
सासे फरायसानि खामानिया बेल' नंङादि सासे ओ फरायनानैहाय एसे गिदिर जानानै उनावहालागै सासे गोरों जानानै एबा साखरि साखरि एबा सोरखारि खामानि बेल मावनाय मावनाय बे थांखियाल नंङा सासे फरायसाया गोबां खामानिखौनो मावफुंनो हायो जेरैहाय सासे मोजां फरायसा जानानैहाय नोंङो सासे आबादारि बेफोरबायदि खामानि बो बाहायनो हायो मानो मानोना मोजां सोलोंथाइ लानानैहाय आबादखौ माबायदिहाय मावगोन बेफोरनिबो माने सोलोंथाइखौ लानो हायो आरोना
उम नंगौ दाथ' बेबायदिनो फरायसानो होननानै बुंङोब्ला बेफोर बेखिनि बाथ्राखौनो मिथि बुजियो नंङा नंङाहोनबला औ आरो नोंथां समाबोथ' जाया नंङा ज बाय नंङा होमब्ला ओ नोंथांङा बेखिनि बा बाथ्रा बुंनानै आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ गोजोनबाय